खोनादों ना?
अब्लायबो माने दाउ, अमा फिनायनि सायाव रायलायनोसै नङा होमबा? औ नोंथांनो एसे फोरमायना होदो जोंनि समाजनि सुबुं हारिनि फोरा माने माबायदि दाउ, अमा फियो मा बोरै जोथोन लायो।
औ नंगौ मानो होनबा मांजि नों मिथियिखौ फोरमायसै नामा?
औ औ जागोन दे
दाथ जोङो दाउ अमा मोरै फिनानै माने नखर संसार खुङो होनना मिथियो बुङोब्ला माने जोङो दाउ अमाखौथ जोंनि नखर न अर बयनियावबो नुयो नंआ
औ नोङो नोंथाय
बेनिफ्रायनो आबै आबौ माेनो फोरोंलांखानाय हिसाबै मान ने दाउ जों दासिमबो लायो लोगोसे दाउ अमा मारै फियो होमबा दाउखौ फिसिनायावाबोथ माने खसथ दङ अब्लाबो मान ने खस्थखौ थ बायदि सायालासेनो माने दाउखौ जोङो माने जोथोन लाना थाइम मथे आदार होनानै बिदिनो जोङो माने दाउखौ जोथोन लानानै माने फिसा आरजिनानै माने गोबां बिनिफ्रायबो जों गोबां लामाखौ मोनो
औ नंगौ
अमाखौ अमाथिंजाय नायोब्ला अमाखौ बो जों फिनानै माने बायनानै बेखौदि जोङो बि मा खालामोब्ला बिनिफ्रायबो जों माने गोबां रांखौ आरजिनायखौ आं नुहरो आरो
औ नोंगौ
औ
औ
नोंथांआदा बिनि बागै आरो माबोरै दाउमानिफ्राय बोरै रां इनकाम खालामबावनो हायो बिनि आरो माबोरै एसे फोरमायबावगोन नामा?
औ औ नोंथां होनायबाय बिदिनो जोंनाथ दाउ अमा फि होनोब्ला जोंना माने जोंनि आबै आबौ फोरोंखानाय नङा होमबा
औ
जोंना माने दाउ अमाखौ जोंना बयबो सुबुंफोरानो माने नखर नखर बयहाबो फियो आरो ओरैबायदि जेनेबा जिब जुनार फिसिनाय होनोबा दाउ होनोबा जेनेबा जोंना दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बे थाखाथारो नङा होमबा? बेफोरखौ माने बांसिन आइजोफोरा जोथोन लायो आरो जोंना बेफोरखौहाय बेनिफ्राय मोने खामायनाय होनोब्ला जों नोंथां बेखौ बुंनो हायो जे जों जोंथ मिथिखायो नङा होमबा दाउहा दाउआ बेसे मासे बिमायानो खथ बुरजा बुरजा फिसा होयो नङा होमबा? बेयो माने औ बेखौ माने जों दाउफोरखौ एसेबां माने नायफा नायफा जोथोन लानाङा आरो बिदियाव माने जोङो दाउफोरखौहाय माने फुङावहाय खनसे मोनाबिलियाव खनसे सम औ आदार माने माने जोङो होबानो दाउआ देरो आरो बिसोरो हाग्रा बंग्रानि बंग्रायाव माने दाउ एम्फौ एनला हमनानैबो जायो नङा होमबा? बेनिफ्राय जोङो अमा अमाफोरखौबो बिदिनो अमाखौथ जों गुन्दै होनांगौ ओमफ्राय खाना खानांगौ नायनांगौ ओमफ्राय बेयावहाय जोङो जा अमाजों गुन्दैजों थेनानै जोङो माने थाब देरनायनि अफ्रि बायदिसिना थास बायदिसिना माने जों रुनानै होयो आरो बोरमा जों गांसो होयो माने जोङो बै अमाफोरनिफ्राय माने अमाखौथ जोङो बुन्दा लायोबाबो जेनेबा जोङो माने अमा लायोबाबो जों बेखौ द दान जेनेबा सात आत मासावनो फाननो हायो नङा होमा बेनिफ्राय जों गोबां रां मोनो आथिखालावथ जोंना अमानि दामाबो गोबां जाबाय नङा होमबा? बिनिफ्राय आरोथ जोङो जेनेबा अमा बुन्दि लायो होनबाथाय जोंना अमा बुन्दिनिफ्राय खथ जेनेबा मासे बिमायानो जि जिबा बिदि जेनेबा आदथा सातथा नय था फिसा होयो नङा होमबा बेखौ जोङो माने मास मोननै नआव फेदेरनानै जों फानहरनो हायो आथिखालावथ नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा अमा फिसाया एबफा दाम अमायानो माने ओरैबायदि दाम गोसा जादों माने दा जों माने बेफोरखौ फिसिनो हायोबाथ बे फिथायानो जिहेथु गोबां रां मोनो आरो बेनिफ्राय नखर सालायनायाव गोबां हेफाजाब मोनो आरो बिदिनो जोंना दाउफोराबो दाम गोसा दा जेनेबा सारिस केजि दाउआ माने ब्रैजौ बाजि ओ बिदि आरो बेफोर माने बेफोर बेदरफोरा माने बेफोर जिब जुनारफोरा माने जोंना सिजोन लायै सिजोन खथ दाम गोसा गोसा जायो नङा होमबा? जेनेबा बिदिनो जेनेबा जानाय लोंनाय जोंनि जानुवारिफोर मागो बैसागो बेफोराव खथ दाम गोसा गोसा जायो दाउ अमाफोरा जिहेथु जोंना फोरबो खाथिफोरावहाय बयबो सुबुंफोरानो बांसिन जायो नङा होमबा बेबायदिनो औ मोसौ ओमफ्राय होनोब्ला जोङो मोसौनिफ्राय जों मोनो गाइखेरबो मोनो आरो मोसौ गायनिफ्राय जों गाइखेर मोनो मोसौ आरो फिसाबो मोनो बेनिफ्राय जों गाइखेरखौबो फाननानै फैसा मोनो नङा होमबा नोंथां? बेनिफ्राय आरो जों मोसौ हालुवाफोरावथ जोङो जेनेबा आबाद मावनायावबो हेफाजाब मोनबाय। जेनेबा जोंथ' मैसो दामब्रा मोसौ हालुवाफोरखौथ आबाद मावनो थाखाय फिसियो नङा होमबा आरो फानोब्लाबो जों गोबां रां मोनो मोसौआवबो बिदिनो माने गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथाङा जों खामायनायनि सायाव बुंजाबावगोन
औ नंगौ जेरै बे मोसौखौबो जोङो माने मोसौ आं जों मोसौखौ द होनबाने
औ
लाखिनानै जोथोन लानानै माने बिदिनो जोङो बिमा बानायनाय फिसा बे बा आजिखालिथ मोसौनि दामाबो बारायनायनिफ्राय बारायलांगासिनो दं एसे मोसौआवनो बुहुद दाम लायो आरो जोङो मोसौखौबो माने इमान माने खस्थ खालामनााङा फुङाव लांनांगौ फोथाराव खाहैनांगौ आरो बेलासियावहाय माने दोस्लाय हैनांगौ दै लायनांगौ दै दौहैनांगौ आरो बिदिनो थिग जेब्ला सान हाबो अब्ला माने आरो लायफिननानै गलियाव खाफैनांगौ बिदिनो माने मोसौखौ जेरै सेहेराखौ मोजां लाखिनो थाखाय बहाबा माने गांसो मोजां मोनबायब्ला माने हानानै लायनानै माने बिदिनो मोना फ्राव दै सारस्रोनानै संख्रि एसे एसे होस्रोनानै माने मोसौ नो होन जाहोनाय जायो दाउ नायब्लाबो माने दाउखौबो बिदिनो माने इमान माने जोथोन लाबाय थानाङा बाय बांला जोथोन लानानै हरनि मोनानि जेनेबा टाइम बाय टाइम आदार जाहोनानै
औ
बिदिनो जों दाउखौ फिसिनानै जोलै होननानै बिनिफ्रायबो जों गोबां फैसा मोननो हायो आरो दाउफ्राथ सानावथ नआव थाखाया बिदिनो बहाबा बहाबा बेराद गावगायनो माने एसेबाबो मानेसोर गाव गावनो नागिरना जानो हाखायो
औ नंगौ नंगौ
जाय आरो बोरमाफोरनि थाखायबो जोङो बोरमानिफ्रायबो जोङो मोजाङैनो इनकाम मोनो नङा होनबा बोरमा आथिखालिबोथ जोङो मान माने बोरमा फार्म खुलिनो हायो आरो खुलिसैयानो न न गोबाङानो बोरमाफ्राम फुलिनाय खौ नुनो मोनसै
औ बोरमा औ दाउ फारामबो खुलियो नङा बा नोंथां
बिदिनो बोरमानिफ्राय जोङो जेरै दाउ अमानिफ्राय मुलाम्फा मोनो बोरमानिफ्रायबो थिग बिदिनो सेमावबो मोनो आजि खालि बोरमायाबो सेरसेयावनो आथस' इफोर बि जालां बाय नङा होनबा?
बेदरा जोबोद दाम गोसा नङा होमबा बोरमानाबो
अ नंगौ
बुथा बोरमा फानहरो मासेयावनो बा रोजा द' रोजा जि स्नि रोजा बिदि बिदि मोनो आरो खासि बोरमाफोराथ' खथ' दाम बायनोनो हाबावासो
औ नंगौ बिनिफ्रायनो माने जोङो बोरमा दाउनिफ्रायनो माने गोबां मुलाम्फाबो मोननो हायो नङा होनबा? जेरै जोङो इमान नायबाय थानाङा टाइम मथे गलिनिफ्राय आगारना हरनानै सोरबाथ' खायो बांसिनानो किसुमान आगारो नङा होनबा बा‌ उदां फोथा राव जोलै बारनानै बिनिफ्रायबो जोङो गोबां न'खराव जानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो जेरै जोङो बोरमा अमा दाउला फिसिनानै फरायसालियाव रां नांगौ जानाय स्कुलनि फिस बा द्रेस फ्रावबो जोङो बेखौ एसे एनै फाननानैब्लाबो जोङो नांगौखिनिखौ सुफुंनो हाय नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां माने जोङो माने बे जेने बा जोंहाथ बेफोर जिब जुनार फिसिनाय दा अमा फिसिनाया जोंहाथ आइजोफोरासो ला बांसिन जोथोन लायो नङा होमबा जेनेबा बेहाय माने जोंना जोंनाथ' हौवाफोराहाय बिदिनो बाहेरावहाय रां खामायहैयो माने जोंनि आइजोफोरा माने बैबायदि दाउ अमा फिनायजोंनो माने न'नि नांगौ जोङो सुफुंनायखौ नुयो आरो नङा होमबा माने आइजोफोराथ' बाहेरावहाय बांसिन जों खामायहैनो माने गोबां न' खरबो नायनांगौ जायो नङा होमबा खामानिबो गोबां मावनांगौ जायो बिनि थाखायनो माने आइजो फोराबो एसे बा बेजोंनो रां खामायनानै माने बिसोर न'खर खुंनायाव बेसेबां हौवाफोराहाय जेनेबा रां होयो बेबायदिनो बिसोरबो माने समान समानखौनो होफायो आरो नङा होमबा औ औ माने बिसोरबो गावनि फिसाइफोरजों गावनि हौवाफोरजों माने माने हेफाजाब होफायो आरो जिहेतु मोनसे न'खर खुंनायाव माने बैफोर माने-माने मोजां जानायनि आर न'खरा दावगानायनि आरो नङा होमबा
माहारियाबो जिरायना थाला नङा बा समान समान नोंखौ नेना जेनेबा हौवाया फैसा खामायाबा बा जेबो आरजिनो हायाबा राननानै थागोन बे नङा बा जों सेनो माने न'खरखौ सालि ओमफाय हौवा हिनजाव सानैबो खस्थ' खालामनानै इदिनो नांगौखिनि जों मिलायनानै एसे एनै बा बो गोरोब जोङो न'खरखौ सालायलांनो हायो नङा होनबा हिनजाव मानसिया बेलेगाव थांनो हाया गुबुन जायगायाव थां खामानि मावहैनो हाया थिग बेबादिनो हौवा थांनानै हौवाफोरखौ नेना थायालासे माने गाव गावबो माने खस्थ खालामनानै माने एसे एनैबलाबो हैवाजों जों हेफाजाब होनानै माने बेफोरखौ माने दाउ अमा फाननायजोंनो माने गोरोबलां हायो आरो एसेबाबो हानद्रेदाव माने थार्टि फर्टि पारसेन्ट बाबो माने मिलायलांनो हायो
औ औ औ नंगौ नंगौ जेनेबा बे जिब जुनार फिनायनि अनगायैबो गुबुन खामानि खामानिबो मावो नङा होमबा जेनेबा बेफोर माने गुबुन खामानि मावनाय नखर सालायनायजो सालायनायजों लोगोसे माने बैफोर जिब जुनारखौ लाफानानै माने बिसोरो आइ जोंनि आइजोफोरा माने नखरखौ माने मोजां खालामलाङो आरो नङा होमबा जोंना थ गथ गथाय फोराबो बांसिनानो बिमाफोरनावसो फैसा बियो नङा होमबा औ माने अब्लाना बै बिसोरो गावनि गावनि खामायनाय माने गावनि गोसोबायदि बाहायनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ माने आइजोफोराबो बो गावनि गोसो बायदियै माने माखासे खामानिफोराव माने बियो फिसाइनावहाय मान हौवाफोरनाव फैसा बिलाया लासि बिनोबो गावनि गोसोबायदि मावनो हानायखौ जों माने बे जिब जुनार फिसिनानै मोननाय रांफोरनिफ्राय जों लानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ आजिखालि दानि जुगाव समान समान आइ जो माहारियाबो खस्थ खालामनायखौ जों नुसै आरो उम रावबो जेरैबो थाला आरो माने रावखौबो नेनानै थाला रावनिबो सायाव सोनारा गुबुन खामाय द नखरनि खामानिजों लोगोसे से माने फैसा आरजिनायावबो आइजो माहारिया आजिखालि मुखुबसै आरो
औ नंगौ नंगौ अब्ला दिनैनि आरो बे ए जेनेबा जोंनि जुनार फिसिनायनि सायाव रायलायनाया जाथसिगोन नामा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
औ जागोन दे नोंथां।